हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बिरिफ ब्ला नोंथाङा माबोरै दङ
औ नोंथां आङो मोजाङैनो दङ
औ ओ औ आं नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोन जाहोनानो जाहैबाय जोङो बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनायनि बागै सुंद'यै फोरमायना ओ सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
अ अ हागोन नोंथां।
बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि गान्नाय जोमनाय होनोब्ला जोंना आइजो माहारिनि गान्नायफोरा बेलेग बिदिनो हौवा माहारिनि गाननायफोरा बेलेग औ बिदिनो जोङा आइजो माहारि फोरा बर' हारियाव दख'ना गाननानै थायो एबा जोंनि हौवा माहारिफोरा ओ गामसा गानो बिदिनो
औ
बिदिनो बे ओ गामसा दख'नाखौहाय जोंहा गोदोहाय ओ आइजोफोरानो दानानै गावसोरनो गानोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव जोङो बेफोरखौ ओ एसे सोलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दानि मुगायाव जोङो बाजाराव बायनासो गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ औ
थिग बेबायदिनो ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गोदो आरो दानि मुगायाव मा सोलायबोदों ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
औ
औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे गाननाय जोमनाय बर'फोरनि ओम बर'फोरनि गुबै गाननाय जोमनायानो दख'ना नङा होमबा
औ नंगौ
जेरै जोङो बेखौ बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ जोङो गावनि आखाइजोंनो दाना लुनायखौ माने बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरोना।
औ नंगौ
जोङो माने आथिखालाव जोङो बेबादिनो जि दानो थाखायबो माने गिबियाव ओम माने बांसिनै गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ नायनो थाङोबा जोंहा हिसानजोंनो दायोमोन नङा होमबा।
औ नंगौ।
अब्लाबो माने आथिखालाव गोबां मेसिनफोरजोंबो खम समनि गेजेरावनो माने जोङो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ
अ अ बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोबा माने आथिखालाव जोङो जि दानायाव माने नोंनो मा रोखोमनि गाब नांगौ नों नो मा रोखोमनि बेफोरबायदिखौबो जोङो बाजारफोराव खुन्दुंफोरखौ बायनानै मोनो आरोना। बेजों लोगोसे खुन्दुङाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै मास्रास पलिस्टार बेबादिनो माथा गोबां रोखोमनि थायो आरो बे लाबोनानै सोंनानै जोङो बे हिसानाव उम जेनेबा दानो हायो आरो नोंनो मा रोखोमनि नांगौ जेरैहाय बेबायदि ओमफ्राय बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि आगरफोरबो एरखांनो हायो आरोना। जेरै अ ओम जेरै फारौ मेगन बेबायदिनो हाजो आ गर बेबायदिनो लाव बेगर गोबां रोखोमनि बेबायदि आगर दोङो आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय।
औ नंगौ नोंथां।
माने जोंहा गोदो गोदाय माने बांसिन बेबादिनो उम मा रोखोमनि गाब नांगौ बेफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन गासिबो माने गोदोनि मानसिफ्रा फ्राय सुबुङानो माने मिथिंगायाव मोननाय जेरै बिबार, बिलाइ, रोदा फिथाइ बेफोरनिफ्रायसो माने जोङो खाबफोरखौ जेनेबा बे बिलाइ जों मा मानि जेनेबा रोदा बेफोरबायदि बिलाइ होफाबाथाय जेनेबा माबायदि आगर जागोन बेफोर बायदिखौ गाबखौ माने बिसोरो गावसोरनो खालामनानैसो दायोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला माने गोदो आरो गोबां फारागथि दङ आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमहालागै बेबाय दि इसान दाग्रा सुबुंफोर दङ नामा?
थ' बेबायदि हिसान दाग्रा सुबुंखौ जोङो गोबांखौनो नुनो थांला मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा समनि आंखाल जानानै फैबाय बिनिखायनो जोंना दख'ना गांसे दानो थाखाय जोंना सोंनायनिफ्राय लानानैहाय जोंना दाखांनायालागै गांसे दख'नायाव द दान द' सानालागै नांगौ जाहैयो मालाबा मालाबा। बेनिखायनो जोंहा बे द' सान खौहाय जोंहा ओ जों दख'ना गांसे बायना गाननोब्ला जोंना थामजौ एबा ब्रैजौ बिदियावबो मोनो नाथाय दामिनि गाननोबा दामिनिबो मोनो थेवबाबो जोंहा ओ बे द सानावहाय जोंहा सोरनिबा न'आव ओ गोबां सुबुङानो। जोंना बर' सुबुङा हाजिरा खामला मावनानै जायो बे द' सानावहाय जोंहा हाजिरा खामला मावनानै जायोब्ला गोबां फैसाखौ एबा रांखौ बुथुमनो हायो बिदिनो जोंना बे दख'ना गांसेखौ बायना गाननानैबो जोंहा गोबां फैसा थालाङो। बेनि थाखायनो जोंना दानि सुबुंफोरा सम जों लोगोसे गोबां खारफानो हमनानै बेफोर सिफोरखौ गोबाङा दानायखौ जोङो खम खम जानायखौ जोङो नुबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ बिदि बिदिनोहाय जोंहा ओ दख'ना दानाय आरो गामसा दानाय होनोब्ला जोंहाथ' गोदो गोबां बर' आइजोखौनो दानानै फाननायजों लोगोसे बेफार फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन जोङो। गोदोहाय गोदोहाय हा थाइ बाजाराव बर' आइजोफोर खौ गाव दानानै गावनि आखाइजोंनो दानानै गामसा दखना बायदिखौ जोङो फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो जोंहा बेजोंनो गोबां रां रुफा खामायनानै न'खरनि नांगौ बेसादफोरखौ जोङो सुफुंनो हायोमोन।
औ।
औ।
नंगौ नोंथां थारैनो माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदोफोर बांसिन माने जिउ ओ द दख'ना दाना फाननानैबो माने जों जिउ खुंनो हायो आरोना बेजों लोगोसे आथिखालावबो माने साफा सानै जोंनि खाथि खाथि खाला ओनसोलावबो दङ जेरैहाय जोङो बे हिसानजोंनो गावनि आखाइजों दानानै मानोे बिसोरो जि दायो आरोना बे आखाइजों दानाय जिया माने गाननो साब बसिन होननानै जोङो मिथिगौ आरोना। उम माने बेबायदि गावबा गाव आखाइजों दानाय आरो गोदो जोंहा आसागि बिसागि नायदं बि सोरबो माने गोबां खम समनि गेजेरावबो बिसोरो गोबां बेबायदिनो बिब बिनानाव माने बिसोरनि साजों बिरखं बायदिसिना दाउ बिरलांबा बिसोर माने जेरै थांदों बोरै बिदिनो माने आगर एरखांनो हायोमोन होनना जों मिथिनो मोनो आरोना
औ नंगौ
बिसोरो जि दानायफोराव जोबोद आखा फाखामोन बेजों आरोबाव जोंहा दावहा नांनो थांनायाव बे गावनि अनसुलि बिसिया गावनि हौवानो एबा फिसायनो दावहा नांनो थांनायाव माने खम समनि गेजेरावनो माने हरसेनि गेजेरजोंनो माने बियो जोबोद दुखु खस्थ'यैबाबो माने बियो आर'नाइ दानाव दावहा नांनायाव बेबायदि दि हाजो आगरनि आर'नाइ बेफोरबायदिखौ खुन्दुं थुननायजों लोगोसे खम समनि गेजेरावनो दाना हरनायखौ जों मोनथिनो मोनो आरोना
औ नंगौ
उ बेबादिनो गासैबो जिफोरखौ माने जोंङो आथिखालावथ' मेसिनफोरजों माने खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ जोंङो दानानै दसे समनि गेजेरावनो जों दिहुननो हायो आरोना
औ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो गासैबो दख'नाफोरखौनो जोंङो आखाइजोंनो दानानै दिहुननो हायो अब्लाबो माने आथिखालाव जों बांसिन सुबुंफोरखौ माने बेबायाददि दानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलफोराव हिनजाव गोदाना गारनाय दख'नाखौ मा होननानै मिथिनाय जायो नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ'ओ हिन्जाव गोदाना गाननाय दख'नाखौ जोंहा दख'ना थावसि होननानै बुंनाय जायो
औ औ बे दख'नाया मा गाबनि जायो नोंथां
औ ओ आंथ' ओ बेखौ बारा मोनथिया नाथाय आङो बेखौ साननानै लायो दख'ना थावसि होनोब्ला मुगा गाबनि नङाब्ला एसे गोजा गाबनि होननानै आं साननानै लायो न' औ बेखौ नंगौ नना नङा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जोंनि ओनसोलफोरावबो माने आथिखालावथ' बेबायदि दख'ना थावसिखौ बाहायो थेव ब्लाबो माने बांद्राय सुबुंफोरखौनो बेबायदि बाहायनायखौबो नुनो मोनलिया र न बुंनो थांङोब्ला बे दख'नाया बै जे मैथा गाबनि मैथा बिबारनि गाबखौ मिथिगौना‌ नों
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबाददि जायो आरो बे दख'नायाव माने आगर थाया बेयाव आवथि होयो बेफोरबायदि मान मानसि फोरनावनो माने बेखौ गाननायखौबो नुनो मोनो अब्लाबो माने आथिखाल आथिखालाव माने गोबां गाबनि गोसोमनि अनगा गोबां दख'ना गाबनि गाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना हाबाफोराव अब्लाबो माने गासैजों बो हिनजाव गोदानखोजों माने आर'नाइ लाफानाय खौ जों नुनो मोनो आरो ना बुंनो थाङोबा माने आर'नाइाबो जोंनि सुबुं बिदिनो बर'फोरनि जोबोद जेनेबा गोनांथार बेयो माबा जेनेबा बियो मोनसे नेरसोनथि होननानै आं फोथायो आरोना
ओ नगौ
औ अ नोन जेनेबा बे हिसान हिसान बानायनायाव मा मा आगजुफोर नांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
नंगौ नोंथां आङो आंनि मोनथिनायखिनिखौ आ हिस सान दानायाव ओ नांनाय आगजु फोरखौ आङो बुंनानै होननि जोंना गिबियावनो ओ खुन्था खुन्था थंब्रै ओ गायना लानाय जायो जाहाथे बेवहाय हिसान खौ दानो हायो बेनिफ्राय जोंहा ओ बायदिसिना थोरग्रा गन ओ बिदिनो माखु ओ आरो जोंना खुन्दुं बायदिसिनाखौ नांगौ जायो बेनिफ्राय जोंहा गान्दै बेफोरखौ बेफोरखौबो जोङो हिसान दानायाव गोदोहाय बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोंना दानि मुगायावथ' जोङो ओ गोबांखौ हिसान दानाय नुला नालाय जों बेफोरनि आगजुफोरनि मुंफोरखौबो गोबां बावगारलांनो हमबाय नोंथां
औ
औ बिदिनो आंनि औ नोंथां
नोंथां मा बुंनायदोंमोन
औ बिदिनो ओ आं जा मिथिगौ ओ बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमायना होबाय
औ
औ
सो जोंनि ओनसोलावबो फ्राय बेबायदि हिसान दानायखौ नुनो मोनला अब्लाबो माने सोरनावबा खाथि खाला सुबुंफोरनाव दङ आरोना
औ नंगौ
गोदोथ' माने बयनावबो न'खर न'खर माने हिसान थायोमोन होनना जों मिथियो आरो ना आरो गोदोनि सुबुंफोरा माने सा साफ्रोमबो आइजोफोरानो जि दानो रोंगौ बेफोरबायदिखौ जों मिथिनो मोनो आरोना आथिखालावथ' माने गोबां साफ्रोमबो सुबुआानो माने जि दानो रोङा आगर एरखांनो रोङा बे बेफोरबायदि जायो आरोना
औ नंगौ
औ बिदिब्ला समाबबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथनाय जाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
अ अ